खोनादोंं ना नोंथाङा?
हेलौ।
औ खोनादों दा
खोना हादों ना?
औ नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोना हादो ना नोंथाङा?
औ आं खोनादों।
औ खोनाबाय आंबो।
ओ बिदिब्ला नोंथांजों ओ आबादनि सायाव औ सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ थारैनो।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ मा मा आबाद मावनानै जा यो आरो जोङो आबाद मावनानै मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सायाव नोंथाङा ओ फंनैसो बुंनानै होग्रोदो।
नोंगौ थारैनो ओ जों जोंनिब्लावबो जोंनि ओनसोलावबो आबादजोनो जोंनि ओनसोलाव सोलियो। मानो होनबा बर'फोरा सिगां समनिफ्रायनो आबाद गाहाय हारि हिसाबै मिथिजायो। बेनिखायनो दासिमावबो जोंनि ओनसोलावबो आबादखौनो गाहाय हिसाबै आबाद मावो। जेरै बोथोराव जों गाहायै माइ आबादखौनो बांसिन मावो। बेजों लोगोसे आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बांसिनै माइयाआथ' मोनसे सिजेननि जाहैबाय आरो जों बारि बागान खालामनायाव बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। गय बागान। बेनि उनाव जोङो गय बागाननि सिङावनो माखासे होफानानै बिफांफोर गायदेरनानै लानाया जोंनि ओनसोलाव खुब आथिखालाव मावजागासिनो। जेरै खक'वा बिफां गायनाय चक्लेट बिफां बेजों लोगोसे भेनिला बेजों लोगोसे मोननो हाबावो लेबु खाजि दा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव सिगां समाव बे माइनि माइ गायबाय बेनि उनाव जोङो फाथो बेसर बेबायदिखौ मावनाय नुबोदोंमोन। नाथाय बांसिनै दा
गय बागान बेजों लोगोसे गय बागाननि सिङाव आं एसे आवगायाव बुंनाय बायदिनो ओ खाजि खक'वा भेनिला बैफोरबायदि बिफांखौ गायनानै जोंनि ओनसोलाव आबादारिफोरा सोलिगासिनो दं आरो। दा बेनो गाहायै मानो होनोब्ला जोंनि सुबुंफोराबो सिगां समाव जाबायदि खामानि मावोमोन जेरै मोसौजों हालौनानै गोबां सम लानो गोनां जायोमोन मानो होनबा मोनसे हाखौ हाग्रानिफ्राय हाग्रा गैयै हाथर गैयै खालामनांगौआव गोबां सम लायोमोन गोबां खस्थ' जायोमोन। बेनि थाखायनो एसे सर्ट माखासे हा खालि थानायफोराव। बे खेबसे गायनायावनो गोबाव सम माने बेनिफ्राय फिथाइ मोननो हानाय बायदि रां आरजिनो हानाय बायदि बिफांफोरखौ बासिनानै आथिखालाव। गायनायखौ जों मोननो हायो आरो मानो होनोब्ला ओ दा जोङो फाथो आरिखौ फोयो अब्लाबो बुहुद खम जाबाय आरो। दा फाथो फोखांनाय जायगायावबो जोङो गदाय माइ गायो। माखासे माइसालि माइफोर गायो खेस्र'फोर। खारसिया खालामनानै दोनो दा बे खेस्र'फोरखौ गायो आरो। दा बे फाथो आरि फाननानैबो जोंनि ओनसोलाव रां आरजिनायखौ नुनो मोनो।
औ
खोना हादों ना?
औ खोनादों।
औ दा बेजों फाथो मावो‌ ओमफ्राय माखासे हा गोरान थानायफोरा सिबिं आरिफोरखौबो आथिखालाव मावो सिबिङाबो आथिखालाव गोबां बेसेन गोनां मोनसे बेसाद। मानो होनोबा महनसेयाव ब्रैरोजा बा रोजा जों मोननो हायो बे नि थाखायनो आबादारिफोरा बेखौबो मावनाय जायो आरो। जायफोरहा हा खालि थायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव गाहायै मावजानाय आबादफोरा मा माखौ मोननो थाङो?
औ बे जोङो गाहायै जोङो बे ओ माइ आबादखौनो जोङो बे दैज्लां बोथोर समाव बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो। औ जोङो ओ मेसें बोथो थोरावबो जोङो बायदि मैगं थाइगंफोरनि आबादफोर मावनायखौ ओ नुनो मोनो आरो ओ जोङो बिदिनो ओ खायफा खायफा न'खरा गावनो गावनि जानो थोजासे खिनिखौल' जोङो बेफोर मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ खायफा खायफा नखरा ओ बेफोरखौ ओ फालांगियारि खालामनो थाखायबो ओ गोबां बुरजा बुरजा गायनायखौ नुनो मोना ओ थ' जोङो बिदिनो ओ गंफ्रोमबो न नखरानो जोंना माइनि आबाद खौ मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ थारैनो माइआनो गाहाय होनजायो मानो होनोब्ला बरफोरा जाग्रा आदार हिसाबै ओंखामखौ बाहायो नालाय
ओ गावनि ओ थोजासे खिनिखौ थोजासे जानो गोनां खिनिखौ गायनानैबो जों ओ गायना लाखांनायनि उनावबो जों बिदिनो जोङो बिनिफ्राय ओ फाननो थाखायबो जोङोओ गोबां रांनि मुलामफा मुफा मोननो हायो ओ गोबां बुरजा बुरजा हा थानायफोरा नङाहोनबा नोंथां बिदिनो माइनि आबाद मावनानैबो जोङो ओ गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो ओ जोङो मैगं थाइगंनि आबादफोर मावोब्लाबो ओ जोङो ओ खायफा ओ मैगंफोरनिफ्राय जोङो ओ गोबां रां मोननो हायो आरो खायफा मैगंफोराव एसेबां जोङो ओ एसेबां जों रांनि मुलाम्फा मोननो हाया जोङो ओ बिदिनो ओ मेसें बोथोर औव ओ मावनाय मैगंफोरा जेरै ओ लाइ लाफा कबि ओ फान्थाव आरो ओ फान्थाव गोखै बायदिफोराबो ओ जोङो बेफोर आबादफोरखौहाय बेसेन बोथोर फोराव मावनाय नुनो मोनो बिदिनो जोङो गोबांखौनो ओ नआव जानो थोजासेखिनिखौबाबो जोङो ओ बे आबादफोरखौ जोङो ओ नखर नखर नखर ओ गावबा गाव न'खर नखर मावनानै गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ खायफा नखरफोराहाय ओ बेफोरखौ गोबां बुरजा बुरजा गायनायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरखौ
नंगौ नोंथां आं बे समाव नोंथांनाव मोनसे ओ सोंथि खालामबावनो लुबैदों
औ
औ दा जाय बिथांमोना आथिखालाव आबाद जे मावगासिनो नोंसिनि ओनसोलाव बिथांमोनहा अर्गेनिक आदब आदबै मावो ना माखासे रासायनारि हासार बाहायनानै मावनाय जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन
औ बेखौ जोङो ओ हा लायै हा मावनाय जायो खायफा जोंना ओ बिदिनो बालासिया हा आरिफोरावहाय जोङो ओ माइनि आबादखौ जोङो गोबां ओ जानाय नुनो मोना ओ बेनिखायनो जोङो बे हाफोरावहाय जोङो बिदि रासायनारि बिदि हासारफोरखौहाय जोङो होनानै जोंनि आबादखौ मोजां खालामनो गोनां जायो आरो आरो खायफा हायावहाय ओ जोंनि ओ बिदिनो ओ मोजां मोजां हाफोरावहाय जोङो ओ एसेबां ओ हासारनि गोनांथि जालाया बेयाव ओ गावसोरनो ओ माइनि आबा मोजां जायो खोनादों ना नोंथां खोनादोंना
औ खोनागासिनो
औ
दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आबाद जे माइ गायो गाहाय दैज्लां बोथोराव दा दैज्लां बोथोराव अखानि दैयाल' माने माइ गायनायाव थोजासे जाया दा बेनि थाखाय माखासे गाथोननि फ्राय बा दैमानिफ्राय थिखोनानै लाबोनाय दैनि सुबिदाफोर मोननो हायो ना हाया?
औ बेखौहाय ओ जोंनि ओनसोलावहाय एसेबां मोननो हाया ओ जायगा लायै जायगा मोनो खायफा जोङो जायगाफोरावहाय मोननो हाया होननानै खोनानो मोनदों जोङो बिदिनो बबेबा समाव जोङो अखा हायाब्लाथाय जोङो दुब्लिखौ ओरैनो ओ बे माइनि आबाद खौ मावालासिनो दोननायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो बेबाददिनो माइ आबादनि अनगायै आरो मैगं थाइगंफोर फोरनि आबाद मा मा मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंबावदो।
खोना हादिया नेटनि एसे प्रब्लेम जाबाय नामा?
दा खोना दोंना नोंथाङा?
हेल'। आंनियाव खोनाफैदिया नोंथांनि
खोनादों ना?